हेलौ
अ
अ आब' खोनादोंना?
ओ खोनादों दे।
अ आब' जों दा मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दे रायज्लाय जागोन दे।
औ-ओ माने ओ जोंनि उम गाननाय-जोमनाय बा बर' आइजोफोरनि गाननाय-जोमनायनि बागै दानाय-लुनायनि बागै रायज्लायनो सैना।
औ-औ जागोन दे।
औ ओ गोदोनि ओ गोदोनि दानाय-लुनाय आथिखालनि दानाय-लुनाय गोबां फाराग नुनो मोनो न ङा होमबा। औ ओ बेखौ माने नोजोर बोनानै जोङो सावरायनाया जोबोद गोनांथार। ओ जायनि औ जायनि थाखाय माने आथिखालाव आइजोफोरा माने दानाया दानाया गोबां खम जालांनो हमबाय। गोदो गोबां दायोमोन बायनानैनो गानामोन जि फोरखौ आथि खालाव खम बेसेनावनो गोबां माने गाब नि गाब नोजोराव नांनाय गाबनि दख ख'ना बा फास्रा बेफोरखौ नुनानै बायनानै गाननो हमो सै गोदोयो गोदोयो गावबा गावनो खुन्दुं ओ बानायनानै बा इरि इरिफोरखौ बानायनानै बा फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै गाब फोननानै गावनो गाब होनानै दंफां लाइफांनि बिगुर बा बिलाइ बेफोरबायदिखौ देग्लिनानै सोमना दोनोमोन हरसे बा हरनै नै बेफोरबायदि खालामनानैनो गाब फोनोमोन आरो उम नथाय आरो आथिखालाव बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि मावलिया गोबां अ सम नांगौ होननानै आरो मेचिनजों जों बानायनाय खुन्दुंफोरखौ खुन्दुं बानायनाय बे फोरफोरखौ माने नोजोराव गोलैयो नालाय बेफोरखौ बायनानै दासो सै आरो आथिखालाव खायसे खायसे दायो खायसेया आदाया ओमफाय आथिखालावथ' माने ओ गोबां बेसेन जालांबाय। ओ फिथोबफ्रा ना फिथोब औ ए फौ लाथा फिथोब एम्फौ फिसिनानै बो गोबां माने आइजोफ्रा रां आरजिनो हायो बेेरा माने गोदोथ' आइजोफ्रा एम्फौ लानानै एम्फौखौ जा जासे जानानै फानो फाननानै रां आरजियोमोन आरो फिथोबफोरखौ फानामोन। रो गोदोनि आइजोफोरा फानामोन आथिखालनिया नाथाय बे फिथोबफोरखौ खौ माने दिरुननानै फानो। फाननानै ओमफ्राय गुबुन मैगनाव नांनाय जिफोरखौ बायनानै लाबोनानैसो गानफैयो ना आब'।
औ औ।
अ आब'मोननिथिंजाय बोरैहाय बेफोरबायदिया फानो ना फाना बेफोरखौ एसे बुंनो हागोन ना?
गोबाङानो दा मानि एम्फौखो फिसिगासिनो फिसिनानै ओमफ्राय एम्फौखौ जिरनानै फि फिथोबखौबो फानो ओमफ्राय सोरबा सोरबा जायोबो जानानै बेनिफ्राय जानानै अहाबा माने आग्लायबा आरो बाजारफोराव फानहैयो गोबां दाम मोनो नालाय
ओ ओरैनोहाय औ
जौसे जौसे रां नालाय बेनिखायनो फानोबो आरो खस थ'नि जेनेबा फिथाइखौ मोनज जानाय लुबैनानै फानो आरो
अ अ अ
फोराबो गोबां रा ना गोबां मोनो नालाय दाना। बेनिखायनो बाजारफोराव लांना फानहैयो
आरो गोबां खस्थ'बो
ओ खस्थ' दं ओमफ्राय ओ दाना माने थावख्रि लुनो मानसिफोरा रोंला नालाय बेनि खायनो थावख्रिफोरफोरखौ लुबांला आरो
अ अ
औ
थावख्रि लुबाथाय औ औ बाजाराव लांनानै गो बां माने रां ओ आरजिनो हायो। गावनि मेगनाव नांनाय जिफोर खौ बायनानै गानफैसै ना
औ औ
औ
गोबां समायना रमायना दख दख'ना ओंखारसोदों नालाय दानि जुगाव
औ आरो दख'ना होननानै बुङोब्लाथ' जों दख'नाया मोन ओ मोननै रोखोमनि थायोना आब'
औ औ
औ अग्रं अग्रं जायखौ अग्रं मेख्लाबो होनो अग्रंबो होनो नङा होमबाब' आरो बेजों लोगोसे लां दा बेबो आरो अ लांगाखौ जोङो औ लांगाखौबो जोङो मोननै मोननै रोखोमाव मोनो जेरैहाय लांगा से बिनि उनाव आरो मा होनो औ थावसि ना दख'ना थावसि होननानैबो बुङो
दखना थावसि
बैराथि नङाब्ला हिनजाव गोदाना गानो आरोना आब'
औ
बे दख'ना थावसि बे दख'ना थावसिखौनो माने ओ मानो गोबां गुबुन गुबुन कालारजों गुबुन गुबुन गाबगोनांजों दानानैसो दिहुननो ना आब'
औ औ
अ हारिफ्रा बेलेग गुबुन जायो आरो
औ गोबां गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आगर बानाय बानाय दायो समायना रमायना दानि जुगाव
औ आरो फास्राफोरखौबो जा मोजां मोजां मोनसै गोसोबादि नायनानै गाननो हायो खिन्थु गाव जुदि बानायनानै गानोब्ला माने गोबां सम लागोन बेनि था खायनो आइजोफोरा बेफोरखौ साननानै माने दानो ना गिरला ना अ दा बेफोरबायदि गुबुननि दानायफोरखौ गानो गानबाय थायोब्ला माने खामानि रोङै आलौरि जायखौ होनगोन आलौरि बेफोरबायदि जानानै थालां गोन आरोना आब'
औ औ।
अ ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो सोलोंलाङोब्ला इयुननि गथ'फोरखौ जोङो दिन्थिनो हागोन बिसोरखौ फोरोंफिननो हागोन नङा होमबा आब'?
औ औ।
आरो गाव गावनो जुदि रोङाब्ला ओरैहाय इउन जोलैफोरखौ बोरै दिन्थिलांनो नङा?
औ औ। औ।
नांगौबा गावबो रोंनांगोन। बिदिन्थि महरै गाव बो रोंनांगोन। गुबुननोबो दिन्थिनांगोन। बेफोरबायदि आरोथ' जोंङो फास्राफोराव गोबां रोखोमनि आगरफोर मोनो आगरफोरनि
औ।
हाजो आगर दावराय मोख्रेब आगर फिसा आगर गिद दिर हाज जो आफा मैदेर मै देर आगान बेफोर बायदि गोबां नुनो मोनो आ हो
औ औ।
गुबुननि जि लाबोनायखौ ओ बन्द' खालामनो गोनां जागोन ना आब'
औ औ औ।
आबमोननि थिंजाय आयजोफोरा जि दायोना दाला दानिया?
ओ आइजोफोराथ' गोबाङानो दाया आरो जाय जाय गावनि ओ सम दिहुनना लानो हायो बिसोरो एसे एला दायो आरो दख'ना दख'नाबो दायो बिनि फ्राय हौवा फोर गाननाय गामसा दायो बेनिफ्राय फास्राबो दायो बिदिनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा आर'नाइबो दायो। रेगे रेगांबो दायो बेफोर बायदि दायो आरो।
रेगे रेगां आवथ' जोङो हाजो आगर अ बे हाजो आगराव अ
हाजो आगर, दिंखिया बिलाइ
औ दिंखिया बिलाइ होयो। जोबोर समायना नुयो। यो। बेयो बेनो माने बर'नि नि गुबै
अ
माने औ।
गुबै सिनायथि। आ सिनायथि।
आरो गेदेर गेदेर मानासि
औ
अ मिथि बा मोजां माने औ खालार फुल माने लानानै गोबां समायना नुयो।
औ गाव गावनि आखाइजों दानाय फोरा राङाबो एसे बुरजा मोनो आरो बाजार फोराव फानोबोला।
अ औ
औ
आरो गोबां खस्थ'बो जायो।
औ।
खांना लानानै दानाया गोरलै नङा। बे बेनि थाखायनो माने मेचनजों दा दानायखौ बांसिन नोजोर होनानै माने बिसोरो बायनानै ला लासै आरो दाम सै आरो हौवा फोरनोबो गाम।
औ
आरो दखना दख'नाफोरखौहाय नांगाफोरखौावहाय आगाग दाया
दख'नाखौ दानाथ' दख'नाफोरनि राङा गोबां जाबोबाय नालाय बेसेना बेनिखायनो सोरबा सोरबा दायो आरो गावबा गाव गोसो बायदि आगर दिखां दिखां नो जों लोगो नाङै नाङै दायो आरो
औ नोजों गोरलै जायोना आरो गुनाजों गोरलैसिन जायो आगर सखांनाया आ खा
जोंनि नोजोराव नुनाय बायदिब्लाथ' ओ नोजोंनो गोरलै जायो
औ
गुनाजों दानि जुगाव गुनाखौबो बारा मोननाय जाया नालाय बेनो
औ औ
बांसिनानो
नि गामिाव आरो जानायनि मेचनजों नङा नालाय एसेबां कस थ' जायो
औ
फोसाबो
औ
आरो मानसिफ्राबो आरो दानाय दानाय बांसिन मोजांसिन मोनग्रा जालांबाय आथिखालाव गोदो औ बै ससे गेेजेर थांनाय ससेयाव माने अ बांसिन दानाया गोसार गोसार आरो
औ औ
बुंखायाबा अह
दानि जुगाव बांद्राय आखाइजों दानाय खौनो गानो आरो ना
फरायसा आफाद औ फरायसा आफादफोरा नोजोर होनानै सांग्रांथि लानाय लादों एसे एनै बेखौ एसे सांग्रां जाबोदों आरो जानाय ना
औ औ
दे होमबा आब' दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै आब'
औ दे दे बिनानाव
बारा